औ
ओ नोंथां खोनादों ना औ खोनादों ओ नोंथांनाव आं कल हरनायनि जाहोनानो जाबाय मोनसे आयदानि सायाव सावरायनो थाखाय आङो नोंथांनाव कल खालामनाय जादोंमोन दा नोंथांनाव सम दङ ना ओ जों दा जाय आयदानि सायाव सावरायगोन बे आयदायानो जाबाय दावबायनाय एबा बेरायनाय जोंनि जिउआवहाय जोङो मानो दावबायो एबा जों माबायदि दावबायो बेनि सोमोन्दै नोंथाङा एसे फोरमायनो हागोन नामा
औ हागोन जोङो दावबायनाय बुङोब्ला बांसिनानो गावनि न'आव थानाय एबा गावनि एरियाखौ दोननानै गुबुन मोनसे जायगायाव थांनायखौनो जोङो दावबायनो थांनाय होननानै बुंनो हायो हमनानै लादो टाउन सहराव दावबायनाय एबा बेनि अनगायै जोङो गोबां दावबायथाव दावबायथाव जायगा दङ जेरैहाय माखासे माहारियारि आ माहारियारि हाग्रा जेरै जायखौ जोङो नेसनेल पार्क होननानै बुङो जेरै जोंनि खाथियाव थानाय रायमना मानास सिखोना जोहोलाव जों बेफोराव दावबायनो हागोन बेनि अनगायैबो जोङो जोंनि ओ हादरसाखौ गारनानै गुबुन हादर सायावबो थांनो हायो जेरैहाय अरुणाचलाव जोङो टावांआव बेरायनो हायो जायफोर जायनाखि मुलुगनि मादावनो मुंदांखा होननानै जों बुंनो हायो बेनि अनगायबो जोङो न'सुं सेयाव थानाय मेघालय बेफोरावबो जोङो थांनो हागोन बे मेघालयनि ओ वाटारफल एबा दैबाज्रुम जायगा बेवहायबो जोङो थांनो हागोन दा बेवहाय थांनोसैब्ला जोंनो माखासे जोङो गाव गावाबागाव सांग्रां थानाया मोजां मानो होननानै बुङोब्ला जोङो दावबायनो होनोब्ला दावबायनो हाया जोंनावहाय माखासे रां रुफा आरो गावनि सेफटिनि एबा सांग्रांनि थाखाय जोङो माखासे मुलि बायदिसिना एमान एबा हरखाब जाब्रबथाय जानायनिफ्राय जोङो गावखौ बोरै रैखा खा खालामनो हागोन बिनि माखासे सांग्रां थानाया गाहाम जेरै जोङो ओ बायसान्स जुदि लोमजाब्रब बायोबा जोङो बेनि फ्राय ओ रैखा मोननो थाखाय मुलिफोर लानाया गाहाम बहाबा जुदि गोग्लैनानै दुलु बायोब्ला जोङो बेखौहाय ओ साफा खालामनो थाखाय जोंनाव डेटल आरो खुन बेजों लोगोसेनो माखासे बेन्न्देज एबा बेन्डेडफोर थाखाफानाया जोबोद गोनांथार बेनि अनगाबो जोङो ओ बेरायनोसै समावहाय माखासे गोजान जायगा जेरै हमनानै लादो ओ टाउवां टावाहां थाव टाउवां हाय जोङो थांनोब्ला ओ जों माखासे ट्रेभेल एबा बेरायहोग्रा हानजाजों थांफानाया मोजां मानो होननानै बुङोब्ला टावना गोजान जायगा बेवहाय सानसेनो सहैया बेनिखायनो जोङो मिथिस'यै जायगायाव थाङोबा गावसि मोनसे ट्रेबेल दावबायारि हानजाजों थांनाय जोबोद मोजां बिथांमोननोहाय जोङो माखासे रांआरि होनानै बिथांमोना जोंखौ नायथाव नायथाव जायगायाव लानानै थाङो जों जुदि थाङोमोनब्ला जों आनदाय हैगौमोन बे जायगायाव बबाव बेरायनो बबाव मानो बबेयावहाय जोङो फैयोब्ला बबाव ओंखाम जानो आरो मोनाबिलि जायोबा जों बबाव थानो बेफोरबायदि सुबिदाखौ जोङो खालामनानै लानो हानाय नङा आरो जुदि खालामनानै लायोब्लाबो बै जै जाय जायगायाव जों थांगोन बै जायगानि मानसिफोरा जोंखौ गोदान हिसाबै बिथांमोना माखासे हमनानै लादो बेसादनि दामफोरखौ बिथांमोना बारायनानै बारायगा बारायगा बुंदों जेराव नैजिनि जायगायाव थामजि बाजि बायदिसिना बुंगौमोन दा जुदि जोङो बै बेरायहोग्रा हानजाजों लाङोबा जाय खौ जोङो ओ ट्रेभेलार होननानै बुङो ट्रेभेल एजेनसि होननानै बुङो बिथांमोना गावसिनि थिखानाय ओ लामा बायदियै बिथांमोना जोंखौ लानानै थांगोन आरो जे जायगायाव बिथांमोना लानानै थांगोन बे जायगायाव जोङो गोसोबायदि बेरायनो हागोन आरो सम मथे जोंनो बिथांमोना जानाय लोंनायनि बेब'सथाखौ खालामनानै होगोन आरो बेसे गोबाव थागोन बेखौ बिथांमोना खिनथानानै होगोन आरो बेजों लोगोसेनो जोङो नां जोंनो नांगौ जानाय मुवा बेसाद एबा बायदि सिना जाब्रबथायाव नांगौ जानाय मुलिफोर बा लोंग्रा दैफोर बेफोरखौ बिथांमोना गोरलैयैनो जोंनो राहा खालामनानै होगोन बेजों लोगोसेनो जोंहा बेयाव थांनायनि सिगां मोनसे बाथ्राखौ जों थि खालामनाया जोबोद गोनांथि जोंनाव ओ खमैबो जिबा रोजा नैजि रोजासो जोंनाव उरां थानाया जोबोद गाहाम गोजान हिसाबै उम जुदि रां खावरि लानानै थांफायाब्ला दानि जुगावहाय जोङो दैखौ मानि बायनानैसो लोंनांगौ जायो जोङो मोनबो बेसादखौनो ओरैनो मोननो थाङो बेनि खायनो जोङो जिबा रोजासो रांखावि लानानै थांफाखानाया जोबोद मोजां मानो होनबा जों जाय जायगायाव थांगोन बे जायगायावहाय जोङो बेरायनायनि अन गाबो गोबां बायदिसिना गोथार थावनि आरो बायनाय फाननायनि गलाफोर मोन नो हायो। आरो बे गलाफोराव जुदि जोङो माबा मोनसे फसायोब्ला एबा मोजां मोनो ब्ला जोङो बायनानै लाबोनो थाखाय जोंनाव रांखावरि थानाया जोबोद गोनांथि दं आरो जोङो बै जाय जायगायाव थाङो बे जायगायाव थांनानै माबा मोनसे मोजां नायथाव बेसाद नोयोब्ला जोङो बायनानै लाबो यो मानो होनोब्ला जोङो बेरायनायनि मुङाव गा माखासे नेरसोनफ्राय लानानै फैनो सानो आरो बे नेरसोन लानानै फैनो नागिरनाय मुवा बेसादफोरखौ जोङो माब्लाबा माब्लाबा समाव जोबोद बेसेन गोसायै बायनांगौबो जायो बेनि थाखायनो जोंनावहाय ओ थोजासे रोखोमनि रांखावरि थाखा थानाया जोबोद गोनांथि दङ बेनि बादैबो
जोङो जों थानाय थावनियावहाय माब्लाबा ओ जानाय लोंनायाव उसु दिगदार जायोब्ला जोङो गावबा गावनि ओ अनलाइन एबा इन्टारनेटनि जोहै जोङो माखासे जाग्रा मुवाफोर अर्डार खालामनानै जानो हायो। आरो बेफोरखौ जानो थाखायबो जोंनो माखासे रांखावरिनि गोनांथि जायो। बेजों लोगोसेनो आरोबाव जोङो माखासे जुदि माब्लाबाफोर गाव हारसिङै बेरायनो गोसो जादोंब्ला जोङो बाइकफोर बुकिं खालामनानै बेरायनो हायो आरो बोरनाय समावहाय जोङो ट्रेभेल एजेन्सिनो फोरमायनाय आ जोबोद गाहाम आरो बेजों लोगोसे मोनसे खोथाखौबो जों गोसोआव लानांगोनदि जों जाय जायगायाव थांदों बै जायगानि माखासे रुल्स एणड रेगुलेसन एबा नेम खान्थिफोर थायो जोङो बेफोरखौ मानिनानै सोलियोब्ला जोंनि थाखाय जोबोद मोजां जायो आरोखि मानोना बिथांमोनाहाय बेरायग्राफोर एबा गोजाननिफ्राय फैनाय आलासिफोरखौ लानानै माखासे नेमखान्थिफोर दानानै होयो जोङो बबेबा बबेबा थावनिफोराव थांनो हाया एबा थांनो मोना जायो मानो होनोब्ला बै थावनिफोरा बिथांमोननि थाखाय जोबोद गोथार थावनि दा जोङो बेफोर जायगाफ्राव थांनानै जाला लोंला गारला गुरला खालामोबा बिथांमोनहा जोबोरैनो गाज्रि मोनगोन दा बे दावबायनायनि सोमोन्दै आङो आंनि फारसेनिफ्राय बुंबाय नोंथाङा जुदि बिनि सायाव माबाफोर बुंबावनो सानोबा बुंनो हागोन दे।
फोरमायलांबाय दा आंबो ए सुंदयै नोंथांनो फोरमायदिनि दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम थांनायखौनो जोंहा दावबायनाय होननानै बुंनाय जायो। दा बे दावबायनाया जोंहा आ न'खरारि जोङो दावबायहैनो हायो सोलोंथायारि जों दाव बायहैनो हायो आरो गावारिबो जोङो दावबायहैनो हायो।
औ
दावबायनाय होननानै दावबायनायनि बिथिङावहाय गोदोनि दिनावहाय जोंहा गोबांथार जोंनि गारि मथर गैयैनि जाहोनाव दाबसे जायगानिफ्राय जों गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायहैनो थाखाय जोंहा आथिंजों थाबायनानै जोंहा दावबायहैनो गोनां जायोमोन। मानो होनोब्ला जोंनि बै समावहाय गोबांथार जोंनाव थोजासे गारि मथरबो गैयामोन। आरो बायनानै लानो थाखायबो जोंहा रां रुफानि आंखालमोन। आरो जायफोरा न'खराव एसे गोनां बेफोर साइकेल फोर बायनानै दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायहैयोमोन। आरो लामा सामानि बिथिङावबो लामा सामाया जोबोद गाज्रिमोन गोदोनि समावहाय दैज्लां बोथोरावसो गोबां हाब्रु जायोमोन। बेबायदिनो राजा महाराजाफोरनि दिनावहाय बिथांमोनहा गरायजों दावबायनायखौ मिथिनो मोनो बा दावबायोमोन। गाइ गारिफोरजोंहाय गोदोनि सुबुंफ्रा दावबायनाय जायोमोन। नाथाय आथिखाल समावहाय आ गावनि आ माखासे सुबुं सोदोमथिनि जौगाबोनायजों लोगोसे गोबांथार गाव गावनि गोनां जानाय बायदि माखासे दावबायनाय जेरै गारि मथर ट्रेन जेरै गोजौजों बिरग्रा बिरखं बेफोरखौहाय दिरुननानै लानो हाबाय आरो बैफोरनि गेजेरजों जोङो दावबायहैनो हायो दा। आ दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम दावबायहैनाय होननानै बुङोब्ला खायफाया गावनि जिउ राहा नागिरनानैबो दावबायहैयो आरो खायफा आयफाया जिउआव गोजोननाय लानो थाखायबो दावबायहैयो दा बेबायदिनो जोंनि सुबुं माहारिनि जिउआ सुखु दुखु जेंना जेंसिजों आबुं नङा हबा नोंथां बेनिखायनो जोंहा दाबसे जायगानिफ्राय गुबुन दाबसे जायगासिम समायना मिथिंगायारि नुथायाइफोरखौ नायनो थाखाय बा जारिमिनारि थावनिफोरखौ नायनो थाखाय जोंहा दावबायहैनाय जायो बे दावबायनाया सोलोंथायारि बिथिङावबो जानो हागौ जेरै सोलोंथायारि बिथिंनि दावबायनाय होननानै बुङोब्ला जोंहा आथिखाल समावहाय जोंनि सोलोंथाइ बिफाना गोबांथार माखासे जे दावबायनायनि बा प्रजेक्टफोर आयदा हिसाबै जोंहा सोसननानै होनायखौ नुनो मोननाय जाबाय दा बेखायनो जोंहा जेरै मोनसे जारिमिनारि थावनिफोराव दावबायहैनाय बा हायुंआारि हाग्रामा जेरै नेसनेल पार्कफोराव दावबायहैनाय बा गुबुन गुबुन जायगाफोरावहाय दावबायहैनायफोरखौ बै जायगायाव जों मा नुबोदों थांनानै जों माबायदि मोनदांहैदों समायना मिथिंगाफोरखौ नुनानै जोंनि गोसोआव मा बेरखांदों जों मा मा नुबोदों बैफोर जाखिनि जोंनि नुबोनाय बेफोर माखासे नुबोनायफोर फोरखौहाय अ लिरनानै फरायसालिफोराव जोंहा जमा होनायनि माखासे बिथोनफोरखौबो जोङो सोलोंथायारि दावबायनायाव जों नुनो मोनो दा जों गावारि एबा फेमिलिफोरजों दावबायहैनाय होननानै बुङोब्ला जों गुबुन गुबुन जायगा जेरै जोंनि नरटइस् इण्डिया होननानै बुङोब्ला जोंहा समायना मिथिंगा थासारिजों जोंहा बुंफबनाय जेरै हाजो हाला दैमा दैसा दाउसिन दाउला जिब जुनारफोरजों जोंहा बुंफबनायखौ नुनो मोनो थिग बेबायाददिनो जोंहा मानास हाग्रामा बा काजिरङा हाग्रामा होननानै बुङोब्ला काजिरङा हाग्रामा मा होननानै बुङोब्लाथाय जोंहा जोंनि थसेल' गोनां गान्दा बै थसेल' गंगोनां गान्दानि थाखाय जोंहा जोबोरैनो मुंदांखा बिनि थाखायनो गुबुन गुबुन हादरनि सुबुंफोराबो जोंनि आसाम होननानै बुङोब्लाथाय बे काजिरङा हाग्रामायाव जों दावबायफैनाय खौ जों नुनो मोनो थिग बेबायदिनो दहाय होननाय बादि बदि गुबुन जायगायाव जोंहा दावबायहैनोब्ला जेरैबायदि बै हादोरनि माखासे नेमखान्थिफोरखौ सोलिनो गोनां जायो जेरै जोंहा जोंनि ओ नसुंसे हादर जेरै भुटान भुटानाव जुदि जोङो बेरायहैनोब्ला जोंहा माखासे भटार कार्ड आधार कार्ड जोंहा लांफानो गोनां जायो गेटावहाय बिसोरो चेकिङा जायो दा बै फोर माखासे नेमखान्थि फोरखौ सोलिनानै जोंहा गुबुन हादोराव जोङो दावबायहैनो गोनां जायो थिग बेबायदिनो दावबायनाय समावहाय गोनां जानाय मुवा बेसारफोरखौ जोंहा लाफानो गोनां जायो जेरै जायगा लायै जायगा मिथिंगायारि थासारिफोराबो समान नङा नङा होमबा बबेबा जायगायाव गुसु बबेबा जायगायाव गुदुं बैफोर मिथिंगायारि थासारिफोरखौ जों नुनो मोननाय जायो जेरै नोंथाङा होननाय बायदि थावां अरुणाचल बेफोरबायदियाव जुदि बेरायहैयोब्ला गोबां बरफ जायगाजों बुंफबनाय
औ
बेनि थाखायनो जोंहा ओ गुदुं गानग्रा सि जुथा लंपेनन्ट बैफोरखौ लानानै थांखानाय थपि पिफोरखौ जों लानानै थांखायोब्ला जोंहा जोबोरैनो मोजां जायो मानो होनोब्ला बैबायदि गुसु जायगायाव हरखाबै जोङो थास थासारिजों मोगा मोगि जाहैनांगौआबो एसेल' गोरलै बाथ्रा नङा बेखायनो गोनां जानाय मुवा बेसादफोरखौ जों लाफानानै ओ जोङो दावबायहैनांगौ बेबायदिनो दावबायनायनि सोमोन्दै जोङो सावरायनाय जायो नोंथां